औ-औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनागासिनो दङ'
औ अ आं दा ओरैनो दङ' ओमफ्राय नोंथाङा मानोबा फन खा खालामदोंमोन?
ओ आङो नोंथांजों ओ दैज्लां बोथोरनि सायाव मोनसे टपिक लानानै नोंथांजों सावरायनो सा नदोंमोन नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा?
अ-अ हागोन नोंथां।
औ-अ दे बिदिब्ला ओ जोङो बोथोर हिसाबै दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोर नङा होमबा ओ जोङो ओ दैज्लां बो थोरनि बिसयनो दसे सावरायलायनोसै दा नोंथाङा गिबियावनो बे दैज्लां बोथोरनि ओ बिसय एसे फोरमायना होग्रोदोलाय।
अ-औ। ओ दैज्लां बोथोर होनब्लाथ' बयबो मिथिखायो नङा होमबा? ओ जेरैहाय जाहा गोदो-गोदाय समनिफ्रायनो बर'फोरा बेबायदि खेथि बा जायबायदि मैगं थाइगंनि अनगायैबो जेनेबा जानाय आदार माइ रंनि थाखाय गोबां बिदिनो माइ आबाद मावनाय जायो आरो।
नंगौ-नंगौ थारैनो।
आबाद मावनो माइ गायनो थाखाय माने जोंहा गिबियाव खोथिया फोग्रोनांगौ जायो आरोना। ओ बे ओ खोथियाखौ फोग्रोनायनि सिगां आरोहाय जोंहा बेखौ माइज्लि सोमग्रोनानै दोननांगौ जायो आरो। जेनेबा ओ बे ओ माइज्लिखौ माने नोङो हानि बिगुमाया मा रोखोमनि गायगोन जेनेबा गावबा-गावनि जे- एबा मोजां मोननाय माइरं जेरैहाय जोङो रन्जित, खरमा गोबां रोखोमनि बेबायदि थायो नङा होमबा। ओ जोङो बेफोरखौ मानि थांनो मा रोखोमनि खो मोजां मोनो नों बेखौ माने ओ गावनो सायख'नानै माने बेखौ ओ। हानि बिबांखौ नायनानै माने जोङो मोजाङै सुनानै एबा बेखौ जोङो दै एबा फख्रि। बेफोराव सोमना दोननाय जायो आरोना।
नंगौ थारैनो नंगौ।
एसेबा हरननि गों हरनैनि थाखाय माने बेखौ दैयाव सोमना दोननाय जायो। बेखौ जोङो ओ। बेनि उनाव हरनिबा हरथाम जाखांनायनि उनाव बोखांनानै जोङो बेखौ ओमफ्रायो। मोनसे लांदां हाफोराव माने बेखौ फेनस्रानानै बेखौ थास' बिलाय एबा। ओ थालिरनि बिलाइफोरजों माने खोबनानै दोनो आरो जेन बेनि खाजा एबा फेंखा बेरहोनो था खाय आरोना।
औ औ थारैनो।
हाय आथिखालावथ' माने गोबां बेबायदि मानसि मानसिफोरनि न'खर न'खर माने मोसौ हालि। बेफोरबादिखौ नुनो मोनदिया आरो न। ओ माने जोंहाथ' ओ गोदो गोदायथ' बांसिनै हाल एवोमोन आरो। आथिखालाव जों बांसिन माने अ माने बे। बादिनो खम समनि गेजेरावनो जोंहा हा ट्रेक्टर बेजों माने खारायग्रोना लानाय। जायो आरोना आथिखालावथ' खाराय। बुंला बे ओ ट्रेक्टरजों माने खनसेनो फोमोनखानाय बेबायदि मोनहोख जे। नेबा गायजानाय बे फोखाजानाय बिदि खालामो आरोना बे ओ बे ओ। बबाथ' ओ दैज्लां बोथोरबाबो माने अखानि बिबाङा बबा समजों । बबा बेबायदिनो अखा गैया बेफोरबायदि जायो अब्लाबो मानो। जोंहा मिसिं जोहैनि गेजेरजों अबेबा फुख्रि दैखरनोफ्राय मानो जोङो ओ दै दैखौ सारनानै खोथियाफोरखौ फोनाय जायो आरोना।
औ औ नंगौ नंगौ।
थियाखौ फैयो फोनायाव । जोंहा ओ फोखां अ फोनायनि सिगांबो जोङो ट्रेक्टर एवनाय समावबो खायफा खायफा। माने रासायनारि हासार बायदिसिना होफाखानाय जायो आरोना। ओ ओ बेजों लोगोसे जोंहा आरोहाय नो खोथियाखौ फोखांनायनि उनाव जोंहा बेयाव। गोबां एम्फौ जानो हायि बायदिसिना रासायनारि हासार मुलियारिफोरखौ जोङो होनाय नुनो मोनो आरो ना।
औ औ नंगौ थारैनो।
ओ बेनिफ्राय जोंहा जेब्ला खोथिया गोजौ जायो अब्ला बेखौ जोङो मो बबा खोथियाना खोथिया एसे गोबाव सम नैजि बिदिनो नैजिबा बेफोरदि सम दिन लायो। औ औ बेफोरबायदि दिन लायो आरो अ बिदियाव माने खोथिया जौवो अब्ला बेखौ जोङो। फुना फुयो आरोना फुनानै जोङो सरनाय जायो ओ फुनो थाखायबा खालामनानै गोबां बेबादि रुवानि फ्राय गोदोहायथ' आरोना गोदो गोदायनि समाव। ओ ओ दाथ' औ दाथ' माने बेबादि सावरि बादालि जानायखौ जोंखौ जों नुनो मोनलिया माने बांसिन दिनो रां रां होनानै माने बिदि रुवानिफोरखौ लानायखौ जों नुनो मोनो आरो। बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला। ओम माइखौ गायगोन अब्ला जोङो बेयाव खोथियाखौ फुखांना सरनानै लाखांनायनि उनाव जों माने। खायफा हाया गोथौआव गायनो थाखाय जोङो माने बेखौ खायफा खायफा जावायग्रोना लानांगौ जायो आरोना।
ओ खायफा खायफा माने खनसेनो खनसेनो जेनेबा। बेखौ गायखानाय जायो बिदि जायो आरो जोंनि ओनसोलफ्राव माने हा गोथौबो दं नालाय बिदि खाला मो आरो जेब्ला जोङो माइ गायखाङो अब्ला माइ। ओ माइ गायनाय समाव जों बेबायदिनो गोबां बेबायदिनो ट्रेक्टरजोंनो एवनानै गायनाय जायो। बेहाय माइखौ गायखांनानै जोंहा माने ओ माइ गायखांनायनि उनाव जोंहा बेबायदिनो हालदांख्रा जानाय बुङो। आरो बेखौ माने माइ गायखांनानै जोंहा माने जोबोद खुसिनि रंजानाय दिन बेफोरबायदि जानाय लोंनाय हुदाया जों जोंनि ओनसोलाव दङ आरो ना।
दङ दाबो दङ दङ नंगौ नंगौ थारैनो बुंदों नोंथाङा जिखिनि दैज्लां बो थोरनि ओ जि दै्लां बोथोरनि बिसय जि फोरमायलांबाय थारैनो गासैबो सैथो। आरो मोनसे बेनि गेजेरावनो मोनसे खोथाया जाहैबाय ओ बोथोरा जिथु गोदो गोदायनि संसारनि बे मोनसे माइया हयथ' मेसें बोथोर सफैनायनि उनाव दैज्लां बोथोर सफैयो। बे लेखायै जोङो दैज्लां बोथोराव जोङो बोसोरसेनि थाखाय जि जोङो जाग्रा आदार जानांगोन एबा माइरं बानायनानै जि जों जानो थाखाय रेडि खालामना दोननांगोन बैखिनि खामानिखौनो जों दैज्लां बो थोराव मावनानै लानाय जायो जेरैबा जेनेबा जोङो बोसो राव नोङो जिनै मास थायो जिनै मासनि थाखाय बे दैज्लां बोथोरनि ब्रै मा स बा मासाव जोङो माइफोर खौ गायनानै जोङो बोसोरसेनि थाखाय रेडि खालामना दोननांगौ जायो। जाय ओ दा आथिखालावथ' जोङो नुनो मोनो मा दैज्लां बोथोरनि बादैबो आथिखालनि दिनफोराव जोङो मेसें बोथोराव खौ माइनि आबादखौ खालामनाय नुनो मोनो। नाथाय गोबां मानसियानो मेसें बोथोराव माइनि आबादखौ खालामा। माइनि आबादखौ खालामा खिन्थु ओ गोबां माने जाय बिथांमोना आबाद मावो बिथांमोनानो दैज्लां बोथोरावनो बांसिन माइनि आबाद खौ खालामो आरो आरो माइनि आफादखौ खालामनाय थांखिया बेनो ओ जे बोसोरसेनि था खायसे जों जोंनि जाग्रा आदारखौ बुथुमनानै लानो नांगोन बैनि थाखायनो माने बोसोरसेनि थाखाय बे दैज्लां बो बोथोराव माइखौ गायनाय जायो आरो जेरै जोङो बुंनो हा दैज्लां बोथोराव जोंहा अखा हायो बारहुंखा फैयो हा बायदिसिना माने आ आ अखादै जोङो जोङो हयथ' मालाबा जोङो सिजानानैबो मोजां मोनो अखादै जों दुै मोजां मोनो आरो जों गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौनि समनिफ्रायनो हयथ' जोंहा दुब्लि फोथाराव ओंखारनाय आलि दाननाय आ दैखोनाय बेफोर हुदाया दङ बे लेखै जों माने दुब्लि फोथाराव दैज्लांनि दिनाव दुब्लि फोथोराव ओंखारनानै आलि दाननानै आलि खोनानै खोथिया फुना माइ गायना हालेवनानै हयथ' जोङो दिनैनि समावबो जोबोरखिनि गोजोनो आरो आरो बेयाव फंसे बाथ्राया बेनो जोङो दुब्लि फोथाराव ओंखारलाङोबा हयथ' जोङो गामिनि सोरखौबा लोगो मोनो आ गामिनि सोर खौबा जोङो आलि दानानो थाखाय ओ लिंबोयो बा आलि खोनो थाखाय लिंबोयो खोथिया फुंनो था खार लिंबोयो माइ गायनो थाखाय लिंबोयो बिथांमोनजों हयथ' जों सावरायनानै गोजोननाय मोनो लोगोसेनो जोङो संनाय खावनायखौबो दुब्लियाव जोङो ननिफ्राय संना खावना लांनानै ओरैनो रायज्लाइना मिनिनाय एदावलायनानै हयथ' जोङो जाग्रा आदारफोरखौबो जायो नङा होमबा? ओ बेबायदिनो मोनसे जोबोर ओ जोबोर मोनसे गोजोननाय मोनसे थायो दैज्लां बोथोराव ओ आबाद मावनायाबो जेरैहाय आबादनि अनगा दैज्लां बोथोराव जोङो ओ फथल आबाद मावनो हायो जिंखा आबाद मावनो हायो भल आबाद मावनो हायो बायदिसिना आबाद खौबो जोङो दैज्लां बोथोरावनो मावनाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ
औ औ नोंथांमोननि नोंथांमोननि जों नोंथां औ औ दे औ दे बुंलाय। औ औ दे नोंथांमोननि होजों औ
औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदि आबाद मावनाय हुदाफोरा दासिम औ औ। औ औ दे बुं। बुंजागोन दे।
जोंनि ओनसोलफोरावबो बेबायदि माइ आबाद मावनायनि अनगायैबो माने गोबां उफेरा मैगं-थाइ थाइगं बेबायदिखौ ओ गोबां ओ आबादारिफोरा बेबायदिखौ मावनाय जायो आरोना
औ नंगौ नंगौ।
जेरैहाय पटल नोंथाङा बुंनाय बादिनो जिंखा लेस्रा ओमफ्राय बेबायदि लाव लावा दै ज्लांनि मेसेंनि बेबायदि थानाय जायो आरोना। बेजों लोगोसे गोबां मैगं-थाइगं दङ माने बेफोरखौ जोङो ओ गायनायखौ नुनो मोनो बेजों लोगोसे गोबां बेफोराव मैगं गायनायफोराव जोंहा गोबां फिथाइनिफ्राय लानानै जेरै बेयाव हासार रासायनारि मुलि जेरै एम्फौ थैनानै एम्फौ जानो हायै फिथाइया थाब देरनाय केमिकेल गोनां मुलिफोर बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। माने जोंहा। बेफोरबायदि मुलिखौ बाहायामोन आरोना गोदोनि सुबुंफोरा जेरै जिब-जुनारनि खि मोसौ फोरनि खि बेफोरजोंसो माने माने आबादफोरखौ मावोमोन आरोना। बिनि थाखायनो मानोे ओ बिसोरनि देहाफोराव बांसिन बेमार आजार फोरा साफा देरामोन सोमजियामोन आरो माने गोदो गोदायनि सुबुंफोरा माने बेबादि जिब जुनार खिफोरजों बे हासार हासार बानायनानै बेफोरबायदि ओ-खालामनायनि थाखायनो माने बिसोरनि ओ जेनेबा बिसोरनि मैगं थाइगंफोरा गोबाव समसिमहालागै थायोमोन थाबनो सेवामोन गाज्रि जालाङामोन आरोना आथिखालनि मैगं थाइगंफोराथ बाजार हाथाय हाथाय बाजारफोराव बायनाया माने खम समनि गेजेरावनो माने सेवलाङो गाज्रि जालाङो बेबायदि दोनथ। जाबाय थाया बेफोर बायदि आरोना बेफोरबो जोंनि थाखाय माने गोदोनि आरो दानि आबाद मावनायनि गोबां फारागथि दङ आरो बुंनो थाङोब्ला।
नंगौ थारैनो औ दा आङो नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदों जोंहा बोथोरा मोननै थायो नालाय दैजां बोथोर आरो मेसें बोथोर नोंथांनि बायदिब्ला नोंथाङा मा मोनसे बोथोरखौ साबसिन मोजां मोनो जेनेबा। मा बोथोरखौ साब साबसिन मोजां मोनो नोंथाङा दैज्लां बोथोर ना मेसें बोथोरखौ साबसिन मोजां मोनो।
अ बुंनो थाङोबा आङो दैज्लां बोथोरखौनो बांसिन मोजां मोनो आरोना।
ओ-जे-जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला बेहाय जोङो बे औ जेनेबा बे दैज्लां बोथोराव जों माने गावनि नांगौ जानाय लुगैनाय गासिबो माने फिथाइ सामथायाइखौबो मोनजानाय जायो आरोना दैज्लां बोथोराव। जेरैहाय जोङो खान्थाल थाइजौ बे रैमालि बेबादिनो। गासैबो माने फिथाइ सामथायाइखौनो फ्राय बे दैज्लां बोथोर बा गोलोम बोथोराव जोङो मोनजानाय। मोनजाजोबनाय जायो आरोना। ओ-जेरैहाय जोङो बे खान्थाल बे खान्थालखौ जोङो मे-ओंख्रि मैगंबो जानो हायो बेबायदिनो जानो हायो आरो। थाइजौ थाइजौखौबो जोङो गोबां समनि थाखाय। ओंखामजों जानाय बोनो हायो आरोना।
औ औ औ औ ओ नोंथांमोननि। साइदजों ओरैनो दैज्लां बोथोर। बाव मा मा माइनि आबाद मावो माइनि मुंफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ बुंनो थाङोब्ला। जोंनि गोदोनिफ्राय जोंहा बेफोर ओ-जेरैहाय खायफा खायफा ओ जोसा माइब्रा बेफोरबाददि। ओ गायनायखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जोंहा ओ जेरै रन्जित खर्मा बेबायदिनो बाहादुर जंगबन्न्दु आथिखालाव। गोबां गोदान गोदान नेम बिदि माने बेफोरखौनो माने ओ-जोङो माने जोंनि ओनसोल। फोराव माने ओ-जाय जाय आबाद मावो बिसोर माने आबादारिफोरा माने गावसोर हायाव। जागोन बाददि जेनेबा बेखौ साननानै माने बिसोरो ओ-गायनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां।
नंगौ थारैनो नांगौ। दे बिदिब्ला समाबो गोबांखिनि गैला नोंथां नोंथांजों दैज्लां बोथोरनि। बिसयै रायजलायनानै आं जोबोदखिनि गोजोननाय मोनदों। आरो नोंथांमोननि सायड जोंबो जि दिनैनि समावबो दिनैनि समावबो आ मावनानै बेबायदि सोलियो बेखौ मिथिनानै आङो थारैनो बांसिन गोजोननाय मोनदों आरो। ओ-नोंथांजों उननि समाव आङो रायलायबावनो मोनगोन होननानै आसा थाबाय। आरो समफोरा जुदि। समफोरा जुदि गोरोबोबा नोंथांखौ आरो खेबसेबाव ओ-कल खालामनानै ओ-मायबा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनाय जासिगोन। दा जोबनायाव नोंथांनिसिम ओ बेलाराम समनि गाहाम हामलायनायखौ। फिन खेबसे जासि हरबावनानै दिनैनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा नोंथां?